औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बाहरबाय
औ नोंथांनिसिमबो।
औ बिदिनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय दे दे जिफोर रायज्लायनो गोनांफोर दं गोबां नाथाय जों दिनै बिदि ना नानि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय आं बे समखौ नोंथांजों रायज्लायगोन होननानै आं बे समखौ लादों स' जोङो बे समाव रायलायगोन नानि बिखय जों ना होनना बुङोब्ला गोबाङ थयो आरो गुबुन गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ नङासै होमबा आ बिदिनो जों जोङो दायो नानि बिसय एसे रायज्लायनायनि ना होनना बुङोब्ला जोङो बे मोनसे दैयाव थाग्रा आ जुनाद बा बेफोरबायदि जुनाद नाया मोनसे जुनाद दैयाव थाग्रा आरो नाया बिदिनो दैयाव थानानै बिदिनो एम्फौफोरखौ बा दैफोर लोंनानै एम्फौ आरि जानानै बिदिनो एम्फौ एनला बेफोरखौ जानानै दैनि खानस्रि जानानै बिदिनो थांनानै थायो आरो देरलाङो नङासै होमबा? आरो बिदिनो ननायें गदोर फिसा बेफोरबायदि थायो फिसा जातनिबो थायो गोदेर जतनिबो थायो आरो जोङो नाखो दैमाफोराव मोननो थाङो। आरो गुबुन गुबुनफोराथ' फुख्रिफोरावबो बिदि हेगारनानै होयो आरो फियो गोदोर गोदोर ना फोरखो नाथाय जोङो जेब्ला ना होनना बुङो ओ नाया ओ जाबाय ओ बियो ओ बेखौ मानसिफोर जायो आरो एम्बुफोरखौबो जों जानाय नुनो मोनो आरो बिदिनो नाफोरखौ बाजारफोराव फाननायखौ आरो ना होनना बुङोब्ला नायाबो गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि नाफोर दं जेरैहाय कच ना आरो बि जेरैहाय फाखा राङा बारलि मागुर ओ बिदि नास्रै ना बोथिया ना फिथिख्रि आरो बिदि नाथुर खांख्राइ मोननो हायो नङासै होमबा दैमाफोराव ओ दिनैनि दिनाव जोङो नाय थाङोब्ला दैमाफोराव ना हमनानै जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो ओ मानसिफोरा दैमायाव हांनानै नाफोरखौ हमो बा जाल सारो बिदि खामनानै जों हम नानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नायाबो गुबुन गुबुन खालारफोरनिबो दङ नाया गुफुर कालारनि दङ गोसोम कालारनि दङ आरो फाख्रा -सिख्रा कालार निबो दङ आरो गुबुन गुबुन देशफोराव नायोब्ला गुबुन गुबुन दैमाफोराव नायोब्ला जोङो कालार गोनां ना जेरैहाय गोजा गोमो गुलापि गोथां निला बेफोरबायदि गाबनिबो जों नाफोरखौ नुनो मोनो नायनो जोबोद समायना नुयो दैयाव जेरैहाय साजायनानै दोननो थाखाय बेफोर नाफोरखौ जों बाहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जानायखौबो जों नुनो मोनो नङासै होनबा स' दायो बे समाव नोंथांनो बे समखौ होदों एसे नानि खयै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ ओ जानो थां जे नानि बिखय जिफोरखौ बुंलांबाय नंगौ बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि नाफोर दङ ओ बिदिनो खायसे बिगुर गोनांबो दङ बिगुर गैयि माने बेफोरबायदि नाफोर दङ। ओ जोङो साननानै नायोब्ला बे नास्राय बा ना बोथिया बेफोरो एसे लेमेनला टाइप बि जायो नङासै। बेफोरबायदि आरो जोंहा बिदिनो नाखौ जोङो बिदिनो दैसाफोरावबो मोननो हायो जेरै नास्रे ना ब खोथिया माबा ना मावजि ना फिथिख्रि बेफोरखौथ' जों दैसायावनो बेफोरबायदि मोननो हायो दैमाफोरावनो बाट जोङो साननानै नायोब्ला खायसे खायसे माने नाफोरखौहाय फिसियोबो नङासै माने फुख्रिफोरावहाय बिदिनो जेरैहाय ना रौ ना कमल काट कमल काट बा बिदिनो ओ सिलभार ग्रास कापनो माबा नाासान्दा बेफोरखौ जोङो फ फुख्रिफोरावहाय फिसा फिसायावनो लाबोनानै दोननानै फिसिनाय जायो आरो बे फिसिनाय नाफोरनो नाफोराथ' बिदिनो खानस्रिफोरखौ जाखायोआनोसै बेजोंनो लोगोसे ओ मुरिफोरखौबो गारना होनाय जायो मुरिफोरखौबो जायो नाफोरा बेफोर फुख्रिनि नाफोरा बा गुन्दै बे गुन्दैफोरखौबो गारना होनाय जायो बेफोरखौ जानानैबो देरो। जेरै कमलकाट होननानै बुङोब्ला बेयावहाय बिदै गोनांबो थायो बा कमलकादा बे बिदैफोरखौबो नानि बिदैफोरखौ जों जानो मोनजायो बेफोरबायदि ओ खर' दङ नाहा मेगनबो दङ नायनो थाखाय जानो थाखाय खुगाबो दङ। आरो बिदिनो लान्जायफोर दङ नङासै बेफोरबायदि माने टाइप नि नाफोर दङ। आरो नास्रायफोरा बिदिनो गोसोम कालारनि थायो बा फुख्रिनि ना जेरै रौफोर कमल काथफोर बेफोरो एसे गुफुर कालारनि बे बिगुरफोरखौ जोङो माने सैनानै जानाय जायो दा। ओ बे नास्राय नाबो खोथियाफोरखौबा जोङो एसे माने ओ फुथारनानै जोङो ओ बिदिनो बिनि लिमिनाफोरखौ जोङो खारहोनो थाखाय बालिफोराव जोङो हुनानैहाय जोङो बिनि खिफोरखौ गारनानै जों जायो नङासै।
औ नंगौ।
फुख्रिनि ना होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ जोङो खिफोरखौ खौ गारनानैहाय जोङो फिस फिस गोदानानै जोङो संनानै जानाय जायो। बेफोरबायदि नाफोरनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोर दङ। आरो हागरनि नाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो ना थिमिफोरबो दङ गिदिर गिदिर ना बेफोरथ' आरो मानसि खौ जानो हालायग्रा ना बेफोरबायदि रोखोमनि नाफोराबो दङ नङसे आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला नाखौ जोङो दैफोरावनो जों मोननो हायो आरो जोङो नाफोरखौहाय बिदिनो ओ बायदि बायदि मैगंफोरजों जों जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो नङासै।
औ नंगौ।
ओ बिदिनो जों भाजिफोरबो खामना जानो हायो फ्रायफोरबो जों खामना जानो हायो। आरो बे नानि खिखौबोथ' जोङो बाथोनफोर बनायनानै जानो हायो बिदिनो बेफोरबायदिबो जों जानो हायो। आरो जोङो बिदिनो नास्राय ना बोथियाफोरखौथ' जोङो अनलाफोर जायोबा थ' जोबोद गोथाव जायो अनलाफोरखौ जों जा जानो हायो बा बिदिनो फुख्रिनिनो नाफोरखौ जोङो जायोब्ला ओ फ्रायफोर खालामनानै जायो बा बिलाहिफोरजों जों जानो हायो सबाइ खारै फोरजों जों जानो हायो खुमब्रा लाव बेफोरबायदि जोङो माने मैगं गोजाफोरावहाय जोङो नाफोरखौ जोङो लगायनानै जायोब्ला जानो गोथाव मोनो बा जोङो जानो हायो बेफोरबायदि आरो जों नाफोरखौ जानानैबो जोङो माने बोलोफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरबायदि जोङो ना फोरखौ जोङो जानो हायो आरो नोंथाङा नानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हाबावगोन ना
औ हागोन आ बे समाव आ जों गोबां रायज्लायबाय ना नाया मारै थायो माबारै जायो आरो माहा मोनो। माहा मारै मारै फियो फिनाय नाफोरबो थायो बे बिदि जों गोबां रायज्लायो नङासै होमबा दा बिनिनो बिसय आरो एसे गोथौयै थांनो थाखायनो बाथ्राखो आं लानाय जाबाय जिहेते ना जि ना नोंथाङा बुंलांनाय बायदि हगरफोरावबो जिफोर नाफोरखौ मोनो नवासै होमबा ओ जोंफोरो दिनैनि दिनाव ओ जों गामिफोराव नायोब्ला दैमाफोराव जोङो ना फिसा फिसा फोरफोरखो हमनानै जानायखौ नुनो मोननाय नङासै होनोमबा आ नाथाय ओ नोंथाङा जि बुंलांदोंमोन हागरफोराव जि गोदोर गोदोर ना मोनो बेखौ ओ जायफोरा हगर जिंफोराव बा हा जायनि ओ जायफोरा हगरफोर खाथिफोराव थानाय ओ
औ
थानाय मोनसे ओ बिदि देसफोर बिथांमोनखो जिखौ जोङो नावफोरजों थांनानै बिदि ओ हागरनि नाफोरखौ हमनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो गोदोर गोदोर नाफोरखौ जोङो नुनो मोनो नङासै होमबा जों मबाइलफो रावबो नुयो बेफोरबायदि भिडिअफोर बाथ नायनानै हेगारनायफोराव मोनो गोदोर गोदोर नाफोर दङ जेरैहाय सं ओ बे संसाराव नायनो थाङोब्ला सबनिफ्राय गोदोर नाखौ आ ब्लु वेल होनना बुंनाय जायो बे खौबो बुङो आरो लोगोसे ना थिमि बेखौबो बुंनाय जायो। नाथाय बेफोरफोरखौ जानाय जालिया नाथाय किसुमान नाफोर जायो जिफोर नाफोरफोरखौ जों हमनायखौ नुनो मोनो मासे नायानो कम से कम आ ओइ जेरैहाय मासे नायानो हागरनि नाफोरा मासे नायानो गोबां आ नै से जौ नै जौ बेफोरबायदि केजिफोर थांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बाजौ केजिफोरनि बेफोरबायदि नाफोरखौबो जों हमनायफोरखौ नुनो मोनो गुबुन देशफोराव जेरैहाय नावफोरजों हांना नै बिथांमोना जालफोरजों हमो बा बोरसि बोननानैबो जों नाफोरखौ हमनाय खौ नुनो मोनो जेरै ना फिसा ना गिदिरफोरखो हमनाय मोनो आरो ना गोदोरफोरखौ जों जालदों बांसिन हमनायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला बोरसिजों ना गोदिर गोदिरखौ हमनो हायैलाय जालफोर जों जोङो हमनायखौ नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव आ ना होनना बुङोब्ला बे मोनसे हमायनाबो नायनो आरो मोजां नायनो थाखाय आरो दैयाव थाग्रा बुस्थुखाय बेखौ जायोब्ला मानसिया बोलो मोनो आरो बुंनाय जायो बुंनो बुंनाय जायो जि ना जायोब्ला मेगननि थाखायबो मोजां। आरो देहानि थाखायबो मोजां बिदि भिटामिनफोर दं मोनो होननानै डाक्टरफोराबो बुंनाय जायो आरो नाया गोब बां ओ बिदिनो जानोबो गोथाव बिदिनो सेरनाबो जायो नाखौ बिदिनो फाजि सेरनाबो जायो आरो बिदिफोरबो जायो आरो रुनाबो जायो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन स्टाइलावबो जायो नंङासै होनबा। जों दायो होमबा गोबां रायज्लायबाय नानि बिसय आरो जिफोर रायज्लायलांबाय बेफोरो जोंनि मेगनजों नुुबोनाय आरो समायना नायनो मोजां नाफोरखो जोङो बिदिनो जायो आरो। बिदिनो नायनोबो समायना आरो दैमाफोराव मोनो हागरफोराव मोनो नङासै होमबा? जों बिदिबा बेसेयावनो रायलायनानै दोनथ'नोसै ओ नोंथांनिसिम हामबायसै बिदि सम आंजों होननानै बिदि बे बिदि बे ओ मोनसे ओ टपिक बा मोनसे ओ बिदि सोमोन्दैनि सायाव लायराय नानि सोमोन्दैनि सायाव रायलायनायनि थाखाय हामबाय दे होमबा हामबायसै नोंथांनिसिम।
दोनबाय दे।